हेल'।
औ खोनादों
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आंथ' जेबो खालामाखै नोंथां।
अ। बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन नामा दान्दिसे सम?
औ हागोन नोंथां।
जोङो आयदाखौ बर'फोरनि सावरि बादालि जानायखौनो लानोसै नामा नोंथां?
औ लाजागोन नोंथां।
बर'फोरनि सावरि बादालि जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायहोनो हागोन नामा?
बर'फोरनि सावरि बादालि जानायनि सोमोन्दै। ओ फोरमायनो हागोन नोंथां। आं जा मोनथियो बेखौ आं नोंथांनो ओ फोरमायलांबाय थानोसै। बर'फोराथ' गोदो -गोदायनिफ्रायनो गावनि खामानिखौ औ गावनो मावनानै लाग्रा हारि माने गावनि खामानिखौ गावनो मावनानै बिसोरो मोजां मोनो बेबादिनो जोङो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो गोबां आबाद मावो माइ आबादनिफ्राय लानानै गोबां बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनाय समावनो गोबां माने बेफोर सावरि बादालि जानायफोरखौहाय नुनो मोननाय जायो। जेरैहाय जोंहा माइ आरि गायोब्ला गोदोनि दिनावथ' हमनानै ला जोंहा सावरि जानाया बांसिनमोन होननानै बुंजायो। आथिखालावसो जों माने गोबां सोलायनायखौ नुबोबाय। आथिखालाव जोंहा बांसिनानो समनि आंखाल जानायखाय बांसिनानो माने सावरि जानायखौ जोङो नुनो मोनबांलिया। ओ बांसिनानो माने ओ समखौ होसोनानै ओ हाजिराफोर लानानै माइ गायनायखौ नुनो मोननाय जायो हाजिरा खामला। बाथिखा बेनियाव सावरि जानाया दासिमबो दङ जोबनानै थाङाखै। जों दासिमबो नुनो मोननाय जायो सावरि जानायखौ बर' गामिफोराव। जोंहा बेबायदिनो खोथिया फुनायफ्रावहाय ओ बर' हिन्जावफोरा सावरि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो माइ गायनाय समावबो ओ बर' हिनजावफोरा सावरि जानाय नुनो मोननाय जायो। आरो बेबायदिनो जोंहा हौवाफोराबो सावरि जायो। बिसोरबो -बिसोरबो माने ओ हमनानै ला आलि खोनायफ्राव खोथिया रोगानायफ्राव ओ सावरि जायो आरो बेबायदिनो गोदोथ' नांगोलजोंसो मोसौजों नांगोलजोंसो हालेवोमोन नालाय। ओ बै समावबो जोंहा गोबांनो माने हौवाफोरखौहाय हालेवनायावबो ओ सावरि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा ओ सावरि जानायनि हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोगासिनो दङ दासिमबो माने जोबनानै थाङाखै, दाबो माने गुबुन गुबुन खामानिफ्राव सावरि जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। हमनानै ला जों जोंहा न' लुनायफ्रावबो माने गोदोनि दिनावथ' गोबां सावरि जायोमोन न' लुनायफोराव। ओन'खौथ' ओ जोंहा गोदो औवाजोंसो बानायोमोन औवानि जेनला हेबनानै। बेबायदिनो उखुम ओलाबनाय समावहाय हमनानै ला जोंहा ओ नाराफोरसो होयोमोन बा थोरिफोरसो होयोमोन। बेबायदि न'नि बेफोर खामानिफोरखौहाय जोङो हारसिङै मावनो हाया नङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
बे बे समावहाय माने जोंहा माने हौवा मानसिफोराबो ओ ज' ज' बिदिनो सावरि जावलाय जालायनानैसो माने खामानिफोरखौहाय फोजोबनानै लायोमोन आरो बेबादिनो आइजोफोराबो हिन्जावफोराबो न' लिरनाय समावहाय न'फोरखौहाय लो लिरोब्ला हारसिंनो लिरख'नो हाया बे समावबो माने हिन्जाव मानसिफोरखौहाय माने ज' ज' लोगो लालायनानै सावरि जालायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो सावरि जानाय समावहाय जोंहाथ' ओरैनो सावरिखौ जानाय जाया माने जाय न'खराहाय सावरि लिंदों ओ बे न'खरा ओ बेदर फिसा ओंखाम बायदिसिना बेफोरबायदि बो जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नोंथां ओं नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
बेबायदिनो जोंहा ओ सावरि जानाया गोदोनिफ्रायनो माने जोंनियाव माने बेबायदि दङ आरो आथिखालावबो माने नुनो मोननाय जायो। खिन्थु माने गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालाव माने सावरि जानायनि हुदाफोराहाय ओ बा एसे सोलायलांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नोंथाङाबो जानांगौ न'सिनिथिंजाय ओ सावरि जानायफोरनि बेफोर हुदाखौ नुनो मोनदों। ओ बेनिखायनो बेनिखायनो नोंथाङाबो माने माबायदि नोंसोरथिं सावरि जानायनि हुदा दं आरो मा मा खामानियावहाय ओ माबायदि सावरि जायो एसे खोन्थालांनो हागोन नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ दानि आरो गोदोनिनि गेजेराव सोलिनाय सावरि जानायनि बागै आं एसे फोरमायनो नाजानोसै नङा होनबा नोंथां। औ सावरि जानाय होनोबा जोंनिया डाइरेक्टयै बुंनो थाङो ङोबा माने सुबुंफोरा मोनसे न'खरखौ हेफाजाब हैनाय बेबायदिबो बुंनो नांगोन आरो जों। थोंजोङै बुङोब्ला नङा होमबा औ। थारैनो माने सावरि जानाय नियमा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ नि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नियम होननानै जों बुंनो नांगोन। जेराव ओ जाय न'खरा बा बबे सोरबा सासे न'खरनिया माबा मोनसे जेरै न' लुनायनिफ्राय लानानै हाल खदाल जावनाय, लोगोसे बायदिसिना बै न'खरनि माखासे बै न'खरा हारसिं मावख'नो हायि माखासे खामानिफोराव जोंना सावरि बादालि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ जेरै, न' लुनाय मोसौ गलि बानायनाय माइ बाख्रि लुनाय बेबायदिनो ओंखाम संग्रा न' बायदि -बायदि न' लुनाय लोगोसे फोथारनि खामानियाव बुङोबा जोङो माइनि माइ गायनायनिफ्राय लानानै हालेनायनिफ्राय लानानै लोगोसे माइ हानाय मारा नानाय बायदि बायदि खामानियाव जोंना हेफाजाब होलायनाय बा सावरि जालायनायनि गोदो गोदाय दङमोन आरो।
अ
औ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दानि दिनाव दानि मुगायाव माने समजों लोगोसे खारफानो नाजानायाव जोंनिया सावरि जानाय हुदाफ्रा माखासे मानि गोमालांबायबाबो नाथाय जोंनियाव दासिमबो माखासे खामानिफोरनि गेजेराव सावरि जालायनाय हुदाया दाबो दं होननानै जों बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों गोदोनि समाव जोंनि न' लुनायफोरा जेरै औवानि जेनला बा औवााजों लुयोमोन जाययाव जों हा लिरथेनानै इन्जुरखौ हा लिरनो गोनां जागौ- जायोमोन नङा होमबा बायया बैयाव हाब्रु खालामनाय हाब्रु गाखावनाय होनना बुङोना। बेयाव खायसे हौवाफ्राबो हाब्रु गाग्लिनो थाखाय जाय सावरि जायोमोन लोगोसे हिनजावफोराथ' न' लिरनो थाखाय सावरि जाखायोआानो। आरो लोगोसे जोंहा माइ गायनायावबो हिन्जावफोरा माइ गायनो आरो हौवाफोरा खोथिया रोगानो आलि खोनो हालेवनो बायदि- बायदि खामानियाव हेफाजाब होनायजों लोगोसे सावरिजायोमोन आरो। आरो जोंनिया सावरि होनोब्ला ओरैनो जाया नंगौ नोंथाङा थारैनो बुंदों सावरि होनोब्ला जोंना ओरैनो जाया मानो होनोब्ला जोंनिया सावरि जानोब्ला बै जाय न'खर न'खराव सावरि जाहैगोन बा जाय न'खरा सावरि लिंदों बै न'खरा नोंथां बुंनाय बायदिनो जौ जौनिफ्राय लानानै ना, बेदर, ओंखाम गासैखौबो होजोबो आरो। नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
जेराव बे न'खरा गासैखौबो होजोबो गासैखौबो संनाय खावनाय गासैबो बै न'खरनिफ्राय बै न'खराव माने बै न'खरनि सुबुंफोरा संनाय खावनायाव हास्लाबाबाबो बै न'खरावनो सावरि जाफैग्राफोरनि माखासेनिफ्राय संनाय खावनायाव हेफाजाब होयो ओंखाम खुरनाय जौ राननाय बेदर राननाय बायदि- बायदि खामानियाव हेफाजाब होफाबावो आरो। लोगोसेनो ओ दानि दिनाव जोंहा सावरि जानाया गोबां खम जाबोदों बेखौ जों थारैनो बुंनांगौ। गोन मानो होनबा दानि दिनाव जोंनि सुबुंफोरा समजों लोगोसे खारफानो नाजानायावनो ओ सावरि जानाय नियमखौ माने माखासे खामानियाव सावरि जानाय जेरै दानि दिनाव माइ गायनाय बायदिफ्राव सावरि जानाय बे खौ जों गोबां खम नुसैयो आरो। मानो होनोब बा समजों लोगोसे आरो बोथोरा जोंनिया दा बोथोरखौ नायोब्ला माने माब्लाबा समाव अखा हासिन आरो बे साननै सानथाम अखा हायोबा गोबां सम सान्दुं दुंनायनि जाउनाव माने जोंना माइ गायनायफ्राव हाखु दाखुयै गायनो गोनां जायो बेफोराव माने जुदि सावरि जालायबाय थायोबा गासैबो न'खरानो माने बिनाव बिनाव सावरि जालायबाय थायोबा मा ओ जागोन जोंनिया खामानिया थालांगोन आरो। माने अबेबा न'खर गायोब्ला अबेबा न'खरनि न'खरथामा ओ थालांगोन आरो माइ गायनोबा माबा मोनसे खामानियाव नङा होमबा। बिनि थाखायनो जोंनिया दानिया माने हाजिरा खामला थिखा बायदिसिना होनानै गाव गावनि खेथिखौ थाब थाबनो थिखोयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थारैनो माने बेबायदिब्लाबो माने जोंनि गेजेराव दाबो माखासे जेरै ओ न' लिरनाय बिदिनो माख खासे फिसा फिसा खामानियाव सावरि जालाय लायनाय हुदाया दासिमबो दङ आरो। माने गोदोनिफ्राय जाय सोलिबो बोबाय थादों बे खामानिया दिनैसिमबो माने सोलिबोगासिनो आरो नङा होमबा। औ आरो ओं दानि दिनाव माने सावरि जायोब्लाबो माने ओ जोंहा ना बेदर ओंखामा थायोब्लाबो माने जौफ्रा एसेबाबो खम जाबोबाय आरो। सिगांनि बायदि नंलिया थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने दानि दिनाव जौफोरखौ ओ बारा बाहायलिया आरो जोंनि सुबुंफोरा। खोब बाहायोबाबो माने ओ सासे सुबुङा खाबसेबा खाबनै लों खांनायनि उनावनो बेखौ दोननाय जायो आरो। सिगांनि बायद दि माने जौजों गोदोफबनानै थानाय हुदाखौ गारबाय आरो जोंनि सुबुङा। खोनादोंना नोंथाङा औ। औ औ नोंथां बिदिब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला।